औ ना मोजाङैनो औ गिबियावनो नोंथांखौ नैबे समनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय
औ औ दे जबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दा बे समाव नोंथांजों नैबे मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो आखायाव लादों बे आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय एबा जारनि
नोंगौ
औ बिदि
जोबोद मोजाङै दा दा नोंथाङानो जागायजेनदो
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला
उ
आङो नैबे आयदाखौ सावरायलांनो आगान हरनाय जाबाय नंगौ नोंथां
औ
बेायनो दावबायनाया मोनसे सुबुंनि थाखाय गोनांथार दावबायनाया मोनसे
औ
सुबुंनि गोसोखौ गोजोननाय होयो दावबायनाया मोनसे सुबुंनि खौ थुलुंगाखांहोयो दावबायनाया मोनसे नेरसोनथि होलाङो
औ औ
बेजोंनो जोङो गियान मोन दावबायनायजोंनो जोङो थुलुंगाखांनाय मोनो दा बे दावबायनायखौ मांगौ होनोब्ला बिनि गासैबो सोंथियानो नैबेनो जेरावनाखि जोङो राय दावबायनायजों गियान मोनगोन जाय दावबायनायजों जोङो गोदान जायगाफोर नुगोन जाय दावबायनायजों जोङो खौसेथि लाबोनो हागोन जाय दावबायनायावनो जोङो थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन बेफोरनि सोंथिया नैबेनो मानो दावबायो होनोब्ला बेखौ थारैनो दावबायनाया जाहैबाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय एबा नायबिजिरहैनाय एबा नायदिंहैनाय बिनि थासारिफोरखौ एबा प्लेसेसफोरखौ जायगाफोरखौ मानि थाखाय थाखाय मुंदांखा एबा मानि थाखाय बेबायदि थासारि बेफोरबायदि संबिजिरहैनाय बे बेफोरबायदि नायबिजिर संहैनाय बेनिफ्राय जोंहा गोबां गियानफोर मोनबोयो गोबां नलेज फोर मोनयो थारैनो भारतनि सा सानजा हादरसाफ्रावबो एबा जोंनि आसाम हादरावबो ओ गुबुन गुबुन हादरारिफोरा दावबायफैयो आरो जोंनि ओ आसाम हादरसायावबो दावबायनो गोनां जायगा गोबां प्लेसेसफोर मुंदांखा जायगाफोर दङ' जेरावनाखि काजिरङा नेसनेल पार्क, मानास नेसनेल पार्क बिदिनो माखासे फिसा फिसा नेसनेल पार्कफोरबो दङ'। दा नैबे मानास आरो दा काजिरङा नेसनेल पार्कफोरा बे जाबाय मोनसे बुहुमनि ओ गुबुन गुबुन हादर हादरफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय बे मोनसे मावनो गोनां एबा जोंनि भारत हादरसाफोरनि थाखायनो बे मोनसे बिनि जायगाफोरखौ नायहैयो। ओ काजिरङायाव मख'नाय बायदियै थसे गङारि गान्दा मोननाय जायो। दा बे थसे गङारि गान्दानि थाखायनो काजिरङा नेसनेल पार्कआ मुंदांखा। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा खोनादों थारैनो आरो बेग ओ काजिरङा नेसनेल पार्क आरो मानास नेसनेल पार्कआ वर्ल्ड हेरिटेज साइटआव जिहेतु नाइनटिन ओइ टिफाइभआव सायख'जानाय बे मोननै बुहुमनि मादावनाव मोननै आसामाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट होननानै बेखौ मुंदांखा फेसिटिसनि जेरै दा बिदिनो जोंनि नैबे आसामनि गुवाहाटीयाव गुवाहाटी कामाख्या मन्दिराव बेवहायबो गोबां ओ दाब दाब जायगानि एबा दाब दाइब दाब दाब हादरफोरनि सुबुंफ्रा बावहाय दावबायफैयो बेनि माखासे थासारिफोरखौ बिनि माखासे ओ आवगाय राजा महाराजाफोरनि जिहेथु नेरसोनथि बेफोरखौ ओ सेबखांनानै लाङो। बेफोरनि सायाव गोथौ बिजिरनानै थाङो। दावबायारिफोरा बेफोरबायदि गोबां जायगाफोराव नायलाङो थिग बिदिनो आसामावबो माखासे ओ मुंदांखा जायगाफोर दङ'। जायखौ आं मोननैसो बुंबाय आरो बिदिनो जोङो जोंनि हादरनिफ्राय एबा जोंनि हादरसाफोरनिफ्राय गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला दावबायहैनो थाङोबा जोंहा गोबां जों नुयै नुस'यै जों मिथिस स'यै जों खोना-खोनाफेरै एबा खोनानाय बेफोरबायदि जायगाफोर दङ'। जाय जायगाफोरखौ थांनानै जोङो ओ माखासे जोङो गियान मोनबोयो। जाय जायगाफोराव थांनानै जों नायहैयोबा गावनि गोसोनि आरो रोंगौथिफोरखौ माखासे ओ खेवसारनो हायो एबा जोङो दिन्थिफुंनो हायो एबा जोङो बेखौ अरायनि थाखाय नेरसोनथि हिसाबै लाखिनो हायो। थिग बिदिनो दावबायनाया सुबुंनि मोनसे आंगो आ
औ औ।
एबा मोनसे हबि होननानै आं बेखौ सानो। नोंथाङा बे दावबायनायनि सायाव एबा नोंथाङा नोंथांनि जिउआव दावबायनो दावबायनायाव माब्रै ओ ओ गोसो दङ' एबा नोंथाङा बिनि सिगाङावनो ब-बबेबा बबेबा जायगाफ्राव दावबाय नामा नोंथाङा नैबेयाव एसे सुंद' फोरमायदो।
औ हागोन थारैनो नोंथां। दाव बायनाय होननानै बुङोब्ला थ' नङा होमबा दावबायनाया जों बयबो सुबुं माहारिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो। गो होननानै बुंनो हायो जोङो मानो होनोब्ला जों बयबो सुबुं फोरानो दावबायनानै मोजां मोनो बा बबेबा मोनसे ओनसोलनि बा थासारि बिनि माखासे हारिमु बेफोर बायदिखौ जोङो नायनो बा मिथिनो लुगैयो नङा होम बा दा बेबायदियाव जोङो बै ओनसोलाव थांनानै बा जोङो बै ओनसोलाव दावबाय हैनानैसो जोङो मिथिनो मोनो। बा जोङो सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा दा जों बयबो माखासे ओ नुफेरै मुवा बा नुफेरै जायगा बेफोराव थांनानै जों गोबां गोजोननाय लानो हायो आरो। दा जोंहा ओ बेरायनोब्ला बा दावबायनोब्ला जोंनो माखासे समनिबो गोनांथि जायो।
ओरैनो जोङो जेब्ला जों जिरायनाय सम बैफोर बायदि समफ्रावहाय जोङो दावबायनाया मोजां आरो। आरो जों बांसिनैनो मान ओ सुबुंफोरा आरो दावबायनाय होनब्लाथाय बयबो मोजां मोनखायो जाहैबाय ओ ओरैनो आंबो जेनेबा दावबायनायखौ हाय ओ जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो दावबायनानै माखासे ओ मिथिनो मोनै गियान फोरनि सोमोन्दै बा गियान फोरनि फारसे जोङो मि थिनो मोनो नङा होमबा आरो जोङो बै ओनसोल सोल बै ओनसोल जे जों दावबायहैगोन नङा होनबा? जे जों जाय जायगायाव दावबायहैगोन बे ओनसोलनि जों थासारि बे ओनसोलनि जों बारहावा बे ओनसोलनि जोङो हारिमु आरो बै ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो बा बिसोरो गावसिनि जिउखौ माबायदि खुङो जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो आरोना। आरो जों बेफोर बिस बेनि सोमोन्दै मिथिनानै जों माखासे ओ सोलोंथाव जे सोलों जे आयदा बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरोना। उम माने जों सुबुं माहारि बा जोंनि ओनसोल फोरा आलादा आलादा नङा होमबा? दा जों बोथोर ओ जो बोथोर बा माखासे थासारि मा माखासे हारिमु जोंहा हारि लायै हारि आलादा आलादा जायो नङा होमबा दा जों बे फोर खौ जोङो बेफोरखौहाय दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो मोनो आरो नङा होमबा? बेखायनो जोङो दावबायनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना। आं बेबायदि होननानै सानो उम दा नों थाङा ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि खालामसै नोंथां थाङा ओ ओरैनो मा मा ओनसोलाव बा माबाय दि जायगायावहाय दावबायनानै साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो मोजां सोंथि नोंथां औ जिहेतु दावबायनाया जोंनि मा पार्स अफ लाइफ मानसिनि ओ नंगौ। आङो गिबियाव दावबायनो मोजां मोनगोन जेरावनाखि जोङो जायखौ जोङो नुवाखै। एबा जायखौ जोङो खोनादोंल' जायखौ जों नुहैयाखै बै सुबुंफोरनि बै सुबुं फोलेरनि राव हारिमु बिथांमोननि गाननाय-जोमनाय बिथांमोननि आसार खान्थि बिथांमोननि जानाय लोंनाय बैफोर जायगानि सायाव सायाव आङो दावबायनायखौ मोजां। मोनगोन आरो बै बिथांमोननि बेफोरबायदि माखासे आखुथायफोरनि सायाव एक्सप्लर खालामनो थाखाय एबा बिजिरनो थाखाय आं बैफोरबायदि जायगाफोराव थांनो थाखाय एबा दावबायहैनो थाखाय साबसिन मोनगोन। बेल' नङा जेरावनाखि जोङो गोदो राजाफोर जा राजा महाराजाफोरनि आमोलावहाय जेरावनाखि नेरसोनथिफोर गालांनाय बैफोरबायदि जायगाफोरखौ सनानै नायहोनो थाखाय आङो खोब हांखुर जानानै थायो आरो सम मोनोब्ला आं बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायहैगोनखौ एबा दावबायहैगोनखौ बयबो सानो आरो। आरो मख'नो गोनांदि दावबायनाया दानिल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो फोरमायो जाय नाखि जोंङो बुरन्जिफोराव जोङो मोननो थाङो जेरावनाखि ओ चाइनिस मं हिउ एन साङआ आसामाव दावबायफैदोंमोन। भास्कर ब्मननि खुंथाय द'जौ जौथाइ ब्रैजौ द'जौ जौथायाव बेफोरबायदि समाव द'जौ जौथायाव दावबायफैदोंमोन। बेफोरो जारिमिना बेखौबा रोखा खालामनानै दङ आरो बिथां बास हिउएनसांङा फैनानै जोंनि माखासे आहम राजाफोरनि सायाव बायदिसिना ओ जाय जाय जाथायफोर दङ एबा जायखौ नुनानै थांदों बेफोरखौ सुंद'योब्लाबो एबा गावनि जारिमिनाव सेबखांनानै गालांबाय। दा बेफोर जाथाया जादों दावबायनायनि थाखायनो बिथाङा
औ औ
नि माखासे आसामनि थासारि एबा भारतनि थासारिफोरखौ नुलांनानै मिथिनानै गावनि लेखायाव एबा गावनि जारिमिनाव लिरनानै गालाङो नोंथाङा दा बिनि सायाव फंनैसो बुंनानै थासलि महरदो जोंना समाखौ सफैबाय।
माखासे बाथ्राफोरा थारैनो नंगौ जों बय माने दावबायनांगौ आरोना जों जेब्ला सम मोनो अब्लानो जोङो दावबायनांगौ मानो होनोबा जों दावबायनानै जोंनि माखासे माखासे गोसोनि जे ओ गोसोआव जोंना मालाबा अरायस माने मोजां थाबाय थाया नालाय जों बेबायदि बुदाव बा बेबायदि थासारियाव जों दावबायोब्ला माने मोजां मोनो आरो माने गोजोननाय मोनो बेनिखायनो आं सानो दाउ दावबायनाया जोंनि मोनसे एंगार बाहागो आरो जों बयबो हागौ मानि दावबायनांगौ आरो आायनायनि गेजेरजों जों माखासे गियानफोरखौ आरो बुथुमनानै लानांगौ आरो। औ औ दा जोंना समाबो जाबाय अब्ला जोंनि फोजोबनायखौ
दे गोजोनथों दे।